हेलौ नु
ओ नोंथां।
फ्रि दं ना?
औ औ फ्रि दङ' दे।
औ। बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावराय जानो जे नोंथां।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा जोङो बैसागो फोरबो होनबाथ' जोङो गासिबो बर'फोरानो फालिजोबो।
औ।
ओ जोंहा गिबियावनो जेनेबा बैसागुखौथ' जोङो मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो जेनेबा गिबियावनो मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मानसिनि बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेनेबा जोंहा ओ मोसौ बैसागो होनब्ला जोंहा जेनेबा
सैथो दाननि जोंहा जोबथारनाय जेनेबा दिनखालि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ।
ओ जोङो बे सानखालि माने मोसौखौ थुखैनाय जायो जेनेबा दैसा दैमा दैसा बेफोरबायदि हाखरावफोराव लांनानै माने जों मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो आरोना।
औ।
ओ जोंनो मोसौखौ थुखैनो गोनांबाथ' जोंनो एसे एनै माबा मुवा बेसादा नां नांगौ जायो जेरैहाय जेनेबा थार दुलु गुथि बिदिनो लाव फान्थाव ओमफ्राय मा होनो बेखौ जेनेबा ओ। जेनेबा मालासुनो ओवा औवानि मोनसे आरंबो नांगौ जाहैबाय जेनेबा जिहेतु जोंङो माला सुयो बे फान्थाव फान्थाव लाव बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै जेनेबा जोङो बेयाव आरङाव मानि सोनानै मा मालाबो बानाय जायो आरो ना।
औ।
औ बिदिनो जोङो माने फुङावहाय जोङो बिदिनो सिखारनानै जेनेबा बिदिनो जगारखौ लाजोबनानै जोङो
जेनेबा मोसौखौ माने दैमा एबा हाखरफोराव लांनानै जोङो थुखैहैनाय जायो आरोना।
औ बिदिनो जोङो मोसौखौ जेनेबा थुखैनाय समाव जेनेबा लाव फान्थाव जे जोङो हानानै लादोंमोन जेनेबा। जेनेबा जों बेखौ। लांफानानै मोसौाव एसे सारना होनाय जायो आरोना जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बसोरै एर हानजा हानजा होननानै जोङो माने खुगा मेथाइखौ खननानै माने बिसोरनि मोदोमाव सारना होनाय जायो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो माने थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो माने मोसौनियाव माने दुसुमैफोर फोनना होनाय जायो आरो ना जेनेबा। सारायनि जेनेबा। ओंखाम संनायनि खान्थानि जेनेबा दुसुमैखौ जोङो थावदों एसे लगाय देरनानै माने गलायनानै जेनेबा जोङो बेखौ मोसौनि मोदोमाव फोनना होनाय जायो आरोना।
बिदिनो जोङो फोनना होखांनानै ओमफ्राय दिरुंबो गोदान लगायखांनानै जेनेबा जोङो। बिदिनो। थुखैहांनानै माने जोङो मोसौखौ होना लाङो फोथारसिम बिदिनो जों बिसोरखौ एंगारना गारबोनाय जायो आरोना बिदिनो गांसो जानो थाखाय बिदिनो जोङो माने मोसौनि बैसागुखौ बिदाय हरनाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय जोंहा मानसिनि बैसागु फैबाय। जेनेबा जोङो मानसिनि बैसागु एबा से खालार खालि माने जोंहा माने जोंहा बोर होनाय जेनेबा बोर लानाय बेबायदि जोंहा नेम दङ आरोना जेनेबा जोङो जोंनि साय गेदेर मानसिफोरनिफ्राय जोङो बोरखौ लायो जेनेबा। जोंनि बिमा बिफायानो जा जेनेबा आयं। जेनेबा बिदि आबै आबौ आदा बाजि बिसोरनाव जोङो माने बोरखौ लानाय जायो आरोना बिसोरखौ जोङो बै सानखालि माने खुलुमनाय जायो आरोना बैसागोनि सेथि सानखालि। खालि। बिनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालिनिफ्राय जों माने मोसानाय जायो आरोना बैसागुखौ जेनेबा जोंहा बैसागोआथ' स्नि सान आयदायाव जों फालियो नालाय बैसागोखौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे फोरमायलाय।
औ जोङो माने नैथि साननिफ्रायसो माने जों मोसानायखौ माबानि जागायजेनो। बिदिनो आरोना जोङो बिदिनो जोंनि जा बा बे गामिनिफ्राय माने गुबुन गामियावबो जोङो जेनेबा मोसानो थाङो। बोरैहाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिनि जोंहा एक्सट्रा गाननाय जोमनाय दोनखायो जायखौ जायखौ जों गानोब्ला जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो। ओ बिदिनो जोंहा दख'ना थाबाय दख'ना बिद'न हिनजावफोरा जेनेबा ब्लाउसखौ गोजा गानो।
आर'नाइ फास्रा लायो बिदिनो जोंहाबो ओ बार मा होनो बेखौ आर'नाइ फालि आर'नाइ गस्ला गाननानै जोङो माने खाम जुथा सिफुं लानानै माने मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों आरो ना दा जोङो सोलिबोबाय थादो आगोलनिफ्रायनो। बिदिनो जोङो गुबुन दाबसेआवबो गामियावबो थांनानै बिदिनो ओ बिसोरनि गामिनि खाथिनि मोसानानै रंजाफैयो माने बिदिनो बैसागुखौ। ओ जेनेबा जोंहा लास्ट मोसायै मोसायै जोंङो स्नि दिन जाबाय जेनेबा लास्ट जोबनाय दिनफोयबाय बे जोङो बे दिनखौ माने गामियाव मोसानाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
हेल'
औ खोनादों दे।
बिदिनो जोङो बैसागुखौ फालिलांनाय जायो आरोना। ओ जेनेबा औ ओ जोङो माने लास्ट दिनखौ हेल' नोंथां।
आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। औ जोङो बिदिनो माने गामि दानियाथ' आरो गामि खाथि खालाफोराव माने जेनेबा ओ
मा होनो बेखौ जेनेबा फांसनफोर खुङो नङा होमबा? औ जोङो बेफोर बेफोरावबो माने जोङो बाहागो लाहैयो दानिया। लिंहरो जेनेबा फांसननिफ्राय जोंखौ माने माने लिंहरनाय माने जोंखौ लिंहरनाय जायो आरोना बिदिनो जोंनि ओ बर'फोरनि जेनबा मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बिदिनो गेवलां मेलफोराव औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो नोंथांमोननिजोंहाय माने माबायदि?
औ नोंथां। नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुदों आरो। जोङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दानसिम फालियोमोन होननानै। नाथाय जोङो दानि समाव बयहाबो समनि आंखालनि थाखाय जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय नुयो आरो। जोङो बे स्नि सान फालिनायाव ओ बेखौ गोबां मुं होयो जेरैबायदि आं मोननैसो मख'नोसै जेरै- मा नसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु। बिब्दिनो बायदि बायदि मुं दं। आरो बेनि उनाव जोङो जा बे मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनायनि सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि जिर जेरै लाव फान्थाव हालदै दिग्लि लथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो। अब्ला बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोब बै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो मोजाङै हाग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव मोसौनि मोदोमाव जोङो फोथा फोननो थाखाय जा सारायनि हांगार बेखौ जोङो सेखाजों लाइ बिलाइयाव हर अरना लानानै बेवहाय थाव गुबै फुननानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो। आरो जोङो बै सानखालि मोसौनि मोदोमावल' नङा न'ख'राव थानाय बायदि जिब जुनार जेरैबायदि बोरमा अमा बायदिनिबो जोङो फोननानै सानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोरखौ फोथा फोनखांनानै जोङो दैखरनि दै नङाब्ला फुख्रिनि नङाब्ला जोङो दैमानि दैफोरजों थुखैहैनाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोरखौ जोङो थुखैनानै जेब्ला फोथाराव लाङो अब्ला बिसोरखौ जोङो जा हानानै लाखानाय लाव फान्थाव बिसोरजों जोङो मोदोमाव सारनानै बा बुना नानै जोङो खुगा मेथाइ रोजाबनानै बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव उदाङै हेगारनानै दोनहैनाय जायो आरो बैसानखालि ओ जा बिसोरनि मोदोमाव जा फोथाब फोननाय ओ बेनिबो जाहोन दङ जोङो गोदो खोनादोंमोन दे गोबां‌ गोबां मोसा लख्रा लख्रा थानायनि थाखाय बिसोरखौ ओ जानो हायै बायदि बेबायदि फोथा फोननाय जायो। मोन होननानै ओ बेनिखायनो बे हुदाखौ जोङो दासिमबो ओ सोलिबोनायखौ नुबायदों आरो। बेनि उनाव जोङो बे सानखालिनो सेजौ दाइनथा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगं ओ जेरै जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला दिंखिया फुंखा आरो थालिर फस्ला आरो थाइजौ खान्थाल बायदिखौ जोङो नैजिथा नङाब्ला थामजि था मोनब्लाबो बुथुमनानै जानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोना बिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदानबो बावो आरो। बेसोरनो फागा गोदान बाउखांनायनि उनाव बिसोरनि मोद दोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानै हैनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ मोसौनि बैसो बैसागुआ थांखांनायनि उनाव जेब्ला मानसिनि बैसागुआ फैयो अब्ला बैसानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै न' न'नि जा बिगोमा गिदिर ओ जा बिमा बिफा बा आबै आबौ आदा बाजै बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो। बेनि उनाव जोङो न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायैबो गुबुन ओ। गामिनि जा गिदिर बिसोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो। बेबायदियैनो मानसिनि बैसागुआ। थांनायनि उनाव थामथि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि ज' लोगो नांनानै बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो बेवहाय जोङो आजो ओ आइजो बा सेंग्रा सिख्लाफोरा आलादा आलादा हानजा आरो बोराय बुरैफोरा आलादा आरो गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै जोङो रंजानो थांनायखौ नुदों आरो ओ बेवहाय आइजोफोरा बिदन दख'ना गोमो आरो आर'नाइ फालि गो्जा ब्लाउस हौवाफोराबो आर'नाइ फालि गामसा बेबायदि गान्नानै ओंखारनायखौ नुदों आरो ओ बेबायदियैनो जे जेब्ला स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो गासैबो औ गामिनि ज' जानानै मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसाजों बोथिसे ओंखाम जाज्लायो। आरो खायसे हाबाफारि जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय गेलेनाय बायदिखौ लानानै आरो ओ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला खायसे रोजाबगिरिफोरखौबो लाबोनानै बैसागुखौ जोङो बेबायदिनो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
दे नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।